हेल' अ खोनादों ना?
खोनादों ।
नोंथाङा मा खामगासिनो?
बेलासिनि बार जानो फैदों फोथारखै।
अ अ। ओमफाय ओ मा दिनै सानसे मा खामानि मावबाय थानाय?
बिनि सानसे बिदिनो फोथाराव आलि खोहैदोंमोन माइ गायदों जासिगोन ना?
अ नोंसा मा माइ गायो मा मा माइ गायो नोंसा?
जोंहा देग्लाय माबा इलिपेन माबा नाम मोनलाय बावलायलांबाय आं जायखिया बांसिन इदिनो रनजित गायो ओमफ्राय बाहादुर गायो बेफोरबायदि गायो आरो देग्लाय खिन्थु गोदान गायदों आरो।
ओमफाय आंथ' दा नोगोरावसो थायो नालाय ओंखायनो आङो इदि
ओ गामिनि फोथारफोरखौ माने उ नु नु इदिनो थाङो थाङो ओमफ्राय थेबाबो माबायसाय जे जोङो माबायसा दानियाथ' जोङो ओ माइ आबादखौनो मावा होमबा माइ आबादखौ बोरै मावो इफोरखौ आं मिथिया नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन नामा?
माइ आबादाथ' जोंनि गोदोनिफ्रायनो इदिनो ओ जोंनि मोनसे सिनायथिखा जेनेबा जों माइ आबाद मावो होननानैनो फेमास
उम।
उम दाथ' नोङो जेनेबा फरायनो थांनानै इदिनो गामिनि हाल सालाव गामिनि आन्दाराव बोरै सोलियो बेखौथ' मिथिया नालाय। ओमफ्राय बिदिनो सोलियो आरो जेनेबा गामियाव दा एप्रिल एप्रिल सिगांथ' जोंनिया एप्रिलनिफ्रायनो जागायोमोन दा आरो जुन जुनाव बया अखा इदिनो जायोना जोंनि आसामाव। ओमफ्राय दा बिदिनो अखानि दैजोंनो आरो दै बिदिनो दंग'फोराबो लोमो इफोरावनो दुब्लिफोरावबो‌ मो मोजाङै दै थायो दाबायदि दिनाव बिनि थाखायनो दा माइ गायनो माइ आबाद मावनो मोजां जायो आरो। बे फोथाराव ओमफ्राय माइ आबादखौ मावोहोनबा माइआथ' माइखौ फास्तआव जों खोथिया फोग्रोयो मोनसे माबानानै खोथिया बारि खालामनानै।
औ।
खोथिया फोनानै ओमफ्राय खोथिया फोनानै ओमफ्राय उनाव माइ गायग्रा जायगाखौ मोजां हालेवना लाग्रोयो बेबायदिनो ओमफ्राय आलि बेयावनो गोबां प्रसेस दं इदिनो आलि दाननाय आलि खोनाय । ओमफ्राय इदिनो माइ हालेवनानै माइ गायनानै हित जायो इदिनो गामिनि आबै आबौ मानसिनि बिदिनो गासै जमा जमा मावबा मिनि खुसिआरि इफोर बादिनो गामियाव सोलियो।
उम ओमफाय नोंसोरनि गामियाव आंथ' नुयो ओ‌ माइखो हिनजावफोराल' गायो होननाय नोंसोरनि गामायाव गामियाव हौवासाफोराबो गायो नामा?
हौवासाफोरनिथ' गायनाय बिदि गैया खिन्थु गासिबो खामानिखौ मावो आरो मावनायालाय हौवाफोरानो माइ गायनाय बेफोरखौल'सो मावो।
ओमफाय खोथियाखौलै सोर फुयो?
खोथियााखोलाय इदिनो माबाफोराबो हिनजाव बिदिनो माबाफोरा फुयो फेमेल फोरा फुयो।
माया?
फेमेलफोरा फुयो हिनजावफोरा फुयो।
हिनजावफोरा?
उम
हौवाफोराथ' फुुवाना?
हौवाफोरा खुयो मालाबा इदिनो
अ
उम
ओमफाय ओ दा नोंस्थांमोना मोसौजों हालएवो ना ना ट्रेक्टरजों हालएवो?
दाथ' गासिबो थाब जानायखौनो नायो नालाय बिनि थाखायनो ट्रेक्टर जों हालएवो दा मोसौ खौ मोसौजों हालिवनाया गैला आरो गोमालांबाय। गोमालांबायानो होनजायो गोमालांबाय ओम नुलानो माथो।
गामियावथ' नुलाना
गामियावबो नुला गासिबोथ' माने गासिबो आजादिखो नागिरबाय आरो जेनेबा थाब जानायखो।
अ बिदिबा मोखौखो होमबा नों सिगांथ' माने गोदो गोदाय मोखौखो जोङो हालएवनो थाखाय ओ बाहायोमोन बेनि थाखायसो जों मोखौखो फिसियोमोन। दा नोंथांमोना मोखौखो फिसियोना फिसिला होमबा जु दि जोङो ट्रेक्टरजोंनो जुदि हालएवोब्ला
मोसौखौ मोनफ्रोमबो दा नैयाहालागै मोनफ्रोमबो मोसौआ गोमा लाङाखै आरो बर'नि न'खर न'खर दों दाबो
अ अ
मासेबाबो थायो न'खरसेयाव बिदि मोसौजों हालएवनायबाबो जेनेबा बिदिनो गाइखेर जा नो मानो बेफोरबायदि थालाङो मानसि मानसिफ्रा फोथायो मोसौ बोरमा बिदिनो जुनारफोर लाबासो माने ओम मानसिया गियान थायो होननानै जेनेबा टाइम बाय टाइम न'खराव फैनो मानो मोसौ नायनो दोंलै होननानै न'फोराव फैनो बेफोरबायदि होननानै मानसिफोरा फोथायनानै जेनेबा लायो आरो बे जिब जुनार फिसिना मोजां मोनो।
ओमफाय नोंथांनि न'खराव मा मा जिब जुनार दङ?
जोंहानि न'खराव मोसौ दोङो अमा दोङो। ओमफाय दाउ दोङो बेफोरनोल'।
ओमफाय दाउ दाउआ मा मा दाउ दोङो।
दाउआथ' देसि माबा ब्रयलार नङा सनालि सनालि ना मा होनो।
ए आंथ' नुवाखै नुनायालाय आं सिनाय हाया। बिदि नोंथांनाव ओ गोदो गोदाय माने बर'फोरनियाव गासै बो न'खरावनो फुख्रि नुनाय जायोमोन दा बेफोर फुख्रिया दंना गैला?
फख्रियाथ' मानसिफ्रा बांसिनानो खोबजोब्बाय खायसेया लाखिदो आरो जेनेबा। बिदि लस जायो होमबा लस जायो मायो होननानै माने दानिया गासिबो लाबखौ नागिरखायो ना बिदि फख्रि फुख्रिफोर थाबा नाफोराव बारा मोना माया बेफोरबायदि सानो आरो जेनेबा। बे बांसिन बिदिनो हा खोना लाजोबनाय बायदि नुबाय आरो।
उम।
खायसेया खिन्थु लायाखै खायसेया दाबो दोङो खिन्थु बाहायनो रोङाखै जोंनिया बर'फोरा बेलेगखै नुयै जेनेबा बेलेगखै फुख्रिफोराव मानस फुख्रिफोरखौ इमान केयार लायो जेनेबा जोंनिया खिन्थु ना जानो ओरैनो आलासि फैबा जानाय बेफोरबायदिल' लाखिनो दानिया बांसिनानो।
बिदिब्ला नोंथाङा ओ बर' हारिनि बर' समाजनि जि जोंनि दोरोङारि हाबा हुखा जेरै नोंथाङा दा बुंदों फख्रि बे फख्रि बेदो गासै जोंनि बर' समाजनि दोरोङारि हाबा हुखाखौ नोंथाङा फालांगियारि लामाथिं लाङोब्ला मोजांसिन जागोन सानो नामा?
मोजांसिन जागोन सानोथ' र' माने दानि जुगाव आरो गासिबो फैसा फैसानिल' जुग फैसा गैयाबानो जेबो जाला नोंनि थाखाय जेनेबा बिदि ओरैनो फिसा बिला मावनायजोंल' जा जादों दा जेरावबो आग बारायनोबा फैसाल' नांगोन नालाय। बेनि थाखायनो बेफोर खामानि बेफोर खामानिखौबो जेरावबो ओ एबा मोनसे मुलाम्फा जानाय लाब जानायफोरबायदियाव लांबा मोजांसिन जायो आरो। माने बर'फोरा। जेनेबा बिदिनो दुखिया गोरिब बिदि थानाय नंला जेनेबा।
उम उम उम।
नोंथाङा आरो मा सानबयो जे
आं सानो बेखायनो दासिमबो बेफोरबाय थाखायनोथ' दावगानोबो हायाखै जेनेबा खायसेया।
ओ ओ आरो नोंथाङा मा ओ दोरोङारि हाबा हुखानि गेजेरजों जोङो फालांगियारि लामाथिं दावबाय-दावबायनो हागोन मा मा हाबा हुखानि गेजेरजों नोंथाङा मा सानो?
दाथ' जोङो जेरै दाउ फिसियो न'आव न'आवथ' दाउ फिसिखायो गासि बो जेरावबो उ न'आव दाउ दङो बे दाउ फिसिनायखौनो जेनेबा नोङो मोनसे गिदोर जेनेबा गिदिर बिजनेसनो खालामनो थाखाय मोनसे फार्म खुलि मोजाङै खुलि। ओमफ्राय जाय फार्मफोरनि थाखाय जायगाबो नांगौ दाथ' आरो बर'फोरनिया इदिनो ओ गासिनियाबो न'खरसेयाव मोनसेयाव बारि थाखायो खायसेनिया आरो खायसेया थाया खिन्थु खायसेना थायो आरो ना। खायसे गय बारिफोर इफोरबायदिनो नों फार्म खुलिना दोननो हायो। बिदि न खुलायनायफ्रायसो नोङो नांगौ फार्म खुलिनानै बुजा हला दाउखौनो। ओमफ्राय होमबाना बांसिन लाबसिन जागोन नोंहा। ओमफ्राय जेरै मोसौ फिसियो मोसौखौबो नों गाइखेर बिदिनो न'आव गाइखेरो ओरैनो जासारनो थाखायल'सो फियोना बे मोसौ फिसिनायखौबो नोङो मोसौ बुरजा बिदि लानानै। गाइखेर गाइखेरनि बिजनेस खालामनो हायो। आ बिनिफ्राय बोरमाखौबोथ' न'आव फिखायो नालाय बोरमाफोरखौबो बिदिनो फार्म खुलिनानै बोरमाखौबो। बोरमानिबो बिजनेस खालामनो हायो।
ओम
फुख्रिखौबो नोङो नानि थाखाय बिजनेस खालामनाय नों रोंगोबा जुदि। बिदि फिसा बिला माइन्दखौ लायालासिनो नों गोदोर सानोबा। दोर मादि साननाङा। बिदिनो गोबां मुलाम्फा दों जोंनि बर'नि दोरोङारि। हाबा हुखाफोराव
ओ। ओमफ्राय ओ नोंथांनियाव नोंथाङाथ' दा सासे। आबादारि।
ओ।
नोंथाङा नोंथांनि आबादखौ एबा आबाद थिलिखौ दावगाहोनायाव मा। खालामगोन नोंथाङा मा हाबाफारि आ?
आंनि आबादथिलिखौ दावगानायाथ' दानिया दोरोङारि बिदिनो मा माबायदि मावलांबा साबसिन जागोन आंनि आबाद। दा बेफोरबायदि सानखायो नालाय गासिबो फारमारानो इनिफ्राय इ आबादखौ मावनो थाखाय जेनेबा नों केयार लानो बांसिन मोजांसिन जेरै हासार मोजां हासार गोलैनांगोन हायाव हाखो नोङो हाखो नोङो मोजाङै ओ एवख्रुबनांगोन मोजाङै गुन्दै खालामनांगोन हखौ ओमफ्राय दै थाहनो थाखाय नोङो मोजाङै ओ लङा बिदिनो जावना दोननांगोन माबा मोनसे खेथि लाना खेथि ओनफ्राय हासाराथ' मेन बुस्थु दानिया हासार नाबानो जाखाला जोंनि हाफोराव बेनिफ्राय ओमफ्राय बिदिनो उनाव बिफां लाइफां बिदिनो थाखांनानैबाबो नोङो मुलि मादाम बिदिनो होयो दानिया बिदि मुलि माला होबाबो जालाया एम्फौ एनलाफोरनिबो एम्फौ बिदिनो ज हायोफोरनिबो मुलि बेफोरबायायदि आरो
खिन्थु औ उम हेल'
हेल'
हेल' नोंथाङा मा बुंदों
खोनादोना
औ खोनादोंदो नोंथाङा मा बुंनो
बिदिनो मोजां खेेलनायजों आबादखौ दिहनाय आरो ज जों आरो मेइन बिदिनो गामिनि फार्मार हिसाबै जों गोबोरखि मोसौनि खि बेफोरबायदिखौ बाहायो दाउनि खि बेफोरबायदिखौ बाहायो उम बेफोरबायदि जेबो माबाफोरा जोंनि आबादफोरा मोजां जायो आरो
उम
इम दे होमबा दिनैनि बे रायज्लायनायखौ दिनै बेसिमनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।
दे गोजोनथों।
गोजोनथो।